औ
खोनादों दा नोंथां
औ खोनादों
औ मा खालामदों
दङ आङो ओरैनो जिरायनानै
औ मोनानि खाजा जाखांबायना
जाथ'वाखै
अ मा संदों
जोंनिया सबायजों दाउजों संदों नोंस्रालाय
जोंहाबो अमा ओमफ्रायो मैथा बाथोन बर'नि ओंख्रि खौनो संदों माथो होनबा सानै
औ
नोंसानाबो गोथावानो ओं ओमबा माने आङो मोनसे टपिक रायज्लायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन आरो जेनेबा दाउ अमा फिसिनाय मोनसे टपिक लानानै रायलायनो होननानै
औ
अ होमबा दा सबबायजों दाउ संनाया न'निनो दाउ नामा
औ न'निनो
दाउ फियो नामा नोंसा
औ फियो
औ गोबाङानो ना
गोबां गोबांथ' बिदिद्राय नङा न'आव जानो आन्थाखौ फिसियो आरो
औ ओमफ्राय दाउ फिनायाव मुलि फोर होनानै फियो मा होयो
ओ जोंहाथ' बिदि लकेल दाउ नालाय बिब्दि मुलि आरि ओ बिदि जेबो मुलि आरि होआ आरोना ओरैनो न'नि ओंखाम मालाबा माइरं इंखुर बेफोरखौनो होनानै फिनाय जायो आरो हेलौ खोनादोंना नोंथां औ औ
औ खोनादों ओ आं खोनागासिनो
औ दे ओ बिब्दिथ' जेबो मुलि मेडिसिन बिब्दि होनानै फिसिया आरो जोंहा गोदोनि बायदिनो ट्रेडिसनेल मेथदजोंनो जोङो फिसिगासिनो
ओं ओं ओं
ओमफाय आरो दावजों लोगोसे मा मा ओं
औ जोंहा दाउजों लोगोसे अमा आरो मोसौबो फियो आरो बोरमाबो दङ औ औ जेरै जोंनि आबाद औ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना जोंखौ बेखौनो फोरोंलांबायनालाय जोंबो दाबो बेखौनो माने न'आव फिसिनानै न'आव जानो आन्था बेबायदि आरो मालाबा मालाबा ओ रांखान्थिया एसे माने दुर बल जायोबा बेफोरजोंनो माने माफा मानै फाननानै रां मोनो आरो एसे एनै सोलिनो आन्था औ औ ओ नोंथांमोनहालाय औ
ओं दे बुं दे
औ औ नोंथांमोन नोंथांमोनहाबो फियो ना बिब्दिनो?
औ जोंहा फिनायालाय फिया जोंहा नै बेहाय ओमबाबो सिगाङो माने गामियाव थानाय टाइमाव आङो फियोमोन ओमफ्राय दायो नोगोराव जेनेबा फिसाफोरखौ फोरोंनो होननानै थाफैबाय नालाय बेनिफ्राय फिनाय जाला आरो
अ ओम बेफोरखौ फिनो थाखायबो जायगानि गोनांथि जायो नालाय। औ सोहोर फोराव थ' बेबायदि आरो दाउ अमा फिसिबा लेथ्राबो जायो नालाय ना
औ
हेलौ औ खोनादों औ।
आरो औ फिनो फिनो थाखाय जायगाबो नां गोन आरो खाथि खालानि जेनेबा गामियाव जेरै खाथि खालानि न'जों ओ ओंखारलायनानै सोंलायलायनाय बेबायदि थायो ना नोगोराव बेबायदि सोंलायलायनाय थाया हिसाबै आरो एसे एनै मोनामनाय जाबानो आसानि बे दा फिनाया मोनामहै दों अमा फिसिनाया मोनामहैदों बिदि बुंनाया जायो आरो नोगोराव औ बेनि थाखायनो जायगाफोरनि एभेलेबोल नङिनि थाखाय जेबो फिनो हायाखै आरो दाउखौलाय लाजायो थेवबो साननैसो गैथ'वा बेमार फैयो जे बेमारनि थाखायनो थैलांबाय थ थायो औ बेमार फैयोबाथाय नोंथांमोना माबा मोनसे ओ होनानै लाखियो नामा
बेमार फैयोब्ला जोंहा ओरैनो माने गामियाव जों गोदोनिफ्रायनो ओ लेवा बेन्दोंफोर मोन मोनो ना बे लेवा गोमो गोमो ओ बेखौ मा लेवा होनोमोनथाय बावलायलांबाय आं ओ गोमो गोमो लेवा थायो बेखौ रुनानैहाय ओंखामजों बिनि रोसिखौ होयो आरो आरो औ बेखौ होयोब्लानो हामो आरो आरो बांद्राय बिब्दि माने बेमार जायाबाबो बेफोरखौ माने लगायनानै होफानो हायो आरो बेफोरखौ होयोबा औ होयोबाथाय माने बेमारनिफ्राय ओ रैखा मोनो आरो आरो माबा माब्लाबा समाव बारा जाथारबाथाय आरो होबाबो बियो माने बे बेमारखौ फाहामनो हाया आरो
औ औ नंगौ माने जायैनि सिगांनो खेबफा खेबनैखौ
औ औ औ
औ
औ
आरो बेजों लोगोसे अमा फियो होनदों अमानो मा दाना होनानै फियो
अमानोबो बिब्दिनो जोङो गोदोनिफ्रायनो जेबायदि ओ ओंखाम एंखुरखौ संनानैहाय गुन्दैजों लगायनानै होयो आरो माब्लाबा समाव जोङो थास' बिब्दिनो मैथ्रु थालिर बेफोरखौबो रुनानै होयो आरो आ ओं औ आरो जोंनियाथ' बिदि बुरजाबो फिया नालाय बेखायनो माने जोंना बिदि हाथाइनि दाना आरिफोरखौ बिदि बाहाया आरो ओरैनो न'आव माफा मानै थायो आरो फिसा जेनेबा फिसा जानाय समाव जों फिसाखौ फिसिनानै ओ रां मोनो आरो
नंगौदा
औ बे रांजोंनो जोङो नखर सालायनायाव हेफाजाब मोनो जेनेबा जोंनो ओ फिसाफोरनो फोरोंनाय बेफोराव गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ बायनानै होनो हायो नखरनि थाव संख्रि बानलु जानायनि था खाय जोंहा एसे रेहाय मोनो आरो
औ औ ओमफाय अफ्रि अफ्रिफोर होआ ना
अफ्रिखौ होयो खायसेफोरा जायफोरा माने जौ सङो बिसोरो होयो आरो ओ जायफ्रा जौ सङा बिसोरो ओरैनो माने ओंखामखौनो ओ माने माइरंखौनो ओंखाम बायदि संनानै एंखुरफोरखौ बेबायदि अम माने गुन्दैजों लगायनानै होयो आरो
औ औ जोंनियाव मां बांसिनानो माने अमाफोर फियोबाबो जेनेबा अबेबा इदिनो टाउनबाबो माने नोगोरबाबो अबेबा साइदाव अमाफोर फाम थायो नालाय बे अमा फ्रामफोर बा थाय जोंना माने अफ्रिजोंनो बांसिन फेदेरनायखौ नुयो आरो अफ्रिजों सापर मिस खालामना नै होयो
अ
नोगोराव माने सेरेब सावै सावै गोरान गोरान फानहरो फालां गि खालामो बर' आइजोफोरा जोंनि बे ससेयाव ओमफाय बेहाय माने अमा फिग्रा फोरा ओ बे गावसोर न'आव सेरेब सावनायनि अ फ्रिजोंनो साब पर बा गुन्दैफोर बायनानै बेजों मिक्स खालामनानै होयो आरो ओमफाय अफ्रि होयोबा थाब देरो इदि होननाय खोनायो आरो आं गावसोरनिखौ ओ मेजेम भरा जायो थाब देरो बे फोरबायदि होनो आरो
औ औ औ जानोबो हागौ। उम औ जोंनियाव माने इदि बांद्राय जौ बिदि सेरेबफोर सावनाय जाया नालाय बेखायनो जोंनियाव बिदिखौ बांद्राय बाहायनाय नुवा आरो जायफ्रा माने सावो बिसोनि बिसोरो बाहायो आरो ओ सार्पखौलाय होयो औ सार्पखौ होयो माब्लाबा मा- ब्लाबा औ। ओं
गुन्दैखौथ' मा माने गामियाव थानाय हिसाबै जोङो मा होनो जानो थाखाय माइरं माइ लामबानो माइ सौहैबानो गुन्दैखौ मोनखायो नालाय बाय नांगौनि गोनांथि गैला होमबा बिथांमोना औ
ओ बोरमा फियोना फिया नोंसिनिथिं
बोरमाबो फियो बोरमाफोरबो फियो ओमफ्राय बिदिनो बोरमाफोरखौ जेबो इदि आङो आदार होनायफोरखौ नुवा आरो जेनेबा बिदिनो हेंगारनानै होयो गांसोफोरखौनो जानानै थायो ओ फायो मैगं बिगुरफोर जेनेबा न'आव मैगं जानाय लावनो जा जोगोनारानो जा जिंखा भल बे फोरनि बिगुरफोरखौ होयो आरो बेफोरखौबो जानायखौ नुयो आङो
औ औ औ औ आङो औ फियो जोंनिथिंबो आं बोरमायावनो बांसिन माने मुलाम्फा मोननाय बायदि मोनो आरो मानो होनबा बोरमानि जानायफोरखौ जोङो बायनो गोनां जाया आरो ओरैनो जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय हाग्रा बंग्रा बेफोरखौनो जायो नालाय बिसोरो बेखायनो मायाव एसे बांसिन मुलाम्फाया थायो आरो ए दाउफोर औ दाउ अमाफोरनोथ' जोङो बायनांगौ जायो नालाय मालाबा समाव एंखुर बायनांगौ जायो गुन्दै बायनांगौ जायो बेफोरबायदि जायो नालाय
उम नंगौ दे
औ ओ दाउजों लोगोसे जों हांसो बो हांसोबो फिसिनो हायो ना
औ औ हायो औ हांसोआ खिन्थु बिराद जायो माने हांसोनो जाय जाय हांसो फियो बिसोरो हो खनोनो हाया बिराद जायो बिदि होननायखौ
औ थारैनो अमा मासेजों समान समान जायो बिसोरो
ओं सानसेयावनो ना ओं
उम
दे होमबा बे न'आव फिनाय ओ जिब जुनारफोरा बेखिनियानो जोंना ना औ
फायनो बेफोरखौनो फियो आरो
औ दे बिदिब्ला होमबा रायलायनानै मोजां मोजां मोनबाय औ दे होमबा सावरायनायखौ दोनथ'सै ना
औ दे